औ औ नोंथां खोनाबायना।
खोनादों नोंथां औ।
औ नोथां ओ ओमबा जो आं। नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन। नोंथां औ बेनो जाहैबाय ओ औ। बर'फोरनि गामि आरो।
औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा बिदिब्ला सावरायनांगोन औ।
औ होमबा आं जागायजेननोसैना नोंथां एसे।
नोंथांङानो जागायग्रोदो बिदिब्ला नोंथां होमबालाय। नोंनो जागायलांबाय थाबानो जाबाय।
हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा आं खोनानो हायाखिसैमोन हेलौ। मानो होनबा थाबथाबाय नामा। हेलौ। एह मारै जाखो नेत आलाय हेलौ हेलौ।